ओ हेल औ
औ नोंथां खोनो दोंना नोंथाङा मा खालामदों दायो
औ आं दायो दङ दे ओ ओरैनो दङ माने नोंथांनिखो इसे माने लासै खोनादों
आवाज खौना दायोलाय
अ इसे एसे माबाफैबाय दे ओ माने ओ इयारफन लायोब्ला एसे माने माबा खोनायो लासै खोनायो आरो
औ देरफनोथ लानायानो जादोंमोन आं दायो बखबायमोन आं थिगानो खोनादों दा?
औ औ थिगानो खोनाबाय औ
औ नोंथां ओं जिखुनु मोनसे टपिक लाना रायलायनोसै जोंङो नङा होमबा
औ औ रायज्लाय जायो दे
औ
औ
ओ नोंथाङा औ दिनैनि समाव जेनेबा बहाबाफोर थां मोन नामा एबा ओ दिनैनि समखौ माबा बा फोर मोनसे खालामनानै जेनेबा माबाफोर खालामना बारहो बोरै बारहोखो जेनेबा दासिम समाव बेफोरथ बागैनो ओरैनो एसे बुंनानै हो दो दे
अ अ ओ दिनैथ आं ओरैनो माने सासे लोगोजोंसो थांदोंमोन आरो बै मा होनो
उम
बे माने मेडिकेलाव थांदोंमोन आरो ना
औ
उम यै उदालगुरियावद थांदोंमोन आरो उम ओमफ्राय बिदिनो जेनेबा उम बाइकफोरजों बा जायखिजाया स्कुटि बायदिसिनाफोरजों थांबाथाय माने इसे देहायाबो मा होनो खस्थ मोनो। नानै ट्रेनजों थांनाय जादो आरो औ औ ट्रेनजों थांदोबा ट्रेनाबो जेनेबा जेरैबादि सम होयो एबसु फोराव नङा होमबा
औ औ
दि जाया आरो जाय इयाव माने जों थांनायावबो एसे माने लेटै मोनहैनाय बायदि जादों आरो
औ
औ इसे लेदै मोनहैनाय जादो। इनिफ्राय इदिनो ओ मेडिकेल नालाय ओ इजिनो जों टिकिट टिकिट लानांगौ जायोना ओमफाय जों जेमान हायो जुते थाब मोनहैनाय मोनबा जोङो इसे थाब लानानै माने थाब नायनानै फैनो हायोमोन आरो
उम कपुन लानो गोनां जायोना बेवहाय मोनसे औ औ औ
फ्राय इसे लेट जाबाय मोनहैनायाबो। मोनहैनाया लेट जानायखाय माने जोङो नायनायाबो इसे लेट जाबाय आरो जोंना
औ औ औ नोंथाङा औ औ
ना दे बुंलाय।
औ नोंथाङा ओरैनो ओ बांसिन समखौ मा खालामनानै बारहोनो मोजां मोनो नोंथांनि हुदा जेनेबा हेबिट ओ बेखौ इसे फोरमायनानै होदो दे
एरैनोथ जेनेबा जोंथ दायो बांसिन मा खालामनानै मोजां मोनो होनबाथ जों दायो मबेइल नायनानैनो बारहोनो लुगैबा एरे ओरैनो थानानै मोजां नाङो आरो
औ
औ दा थेवब्लाबो माने जोङो जोंनि माखासे मावनो गोनां खामानि थायो नालाय
औ
बै मावनो गोनां खामानि थानायनि थाखाय जों ओरैनो थानो गोसोबाबो थानो मोनला आरो
औ
औ बिदि आरो दा ओरैनो ओरैनो थायोब्ला बेनो आरो दा मबाइल नायनानैनो मोजां मोनो आरो
औ
ओ ओमफ्राय नोंथाङालाय
आंनाबो नोंथां बिदिनो आं आंनाथ दायो आङो फरायनायाबो बिए कमप्लिट जानानै ओमफ्राय बिदिनो ओ माखासे फिसा फिसौ ओ जब ट्राइ खालामनायजों लोगोसे मोनसे फिसा सा माने दखान होनानै दङ आङो बेयावनोसै आरो आं ना सोरांब्लाथाय समा
अ आतसा बेनिफ्राय जेनेबा नोंथाङा बै दा जेनेबा दखान दङ बै दखाननि एक्सपिरियेन्सा माबायदि नोंथां
औ आंनि दखाननिया ना आङो माने मोनसे ओ एसे एसे सोलियो से से औ लानाय जायो ओमफ्राय बेयाव बिदिनो हो एसेग्राब दायो दा समाव माने एसेग्राब कास्टमारबो फैया जोंना दायो मानो होनबा जोंना गायनाय फुनाय समाबो सफैबाय गासिबो माने सोरांबानो जेनेबा दुब्लिफोराव मखुबनानै थानो गोनां जायो जायो नालाय
उम उम बेनिफ्राय बेसे गोबाव जाखो बेयो नोंथांना जेनेबा
अ दखाना ना? हो दुइ बोसोर जाबाय नोंथां।
दुइ बोसोर जाबाय औ। सा।
बिदिनो आरो मालाबा ओ हामा जायोबा इदिनो हाजिरा जेनेबा इनखामफ्रा ट फैयो। फाय ओ मालाबा बिदिनो खम जायो आरो माने कास्टमारनि सायाव सोनारो आरो। माने साफ्रोमनाबो सानफ्रामबो खामानिथ थाबाय थाया नालाय जेब्ला खामानि जायो अब्ला कास्टमार फ्राबो फैनानै मावफैयोलै मावफैयो आरो। औ बेजोंनो जेन दिनै एसे सोलिनानै दं आरो।
औ बेयाव जेनेबा नोंथांना ओ मा मा खामानिखौ मावो? नोंथाङा बेयाव?
आङो ओरै बेयावथ फ्राय खामानिखौनो मावजोबनाय जायो जेरै अनलाइन माखासे ओ गथफोरनि जेरै अनलाइन फर्म फिलापफोर जायो जेनेबा इडुकेसननि बेलायाव आरो लोगोसे माखासेफोर जेने बा जब एप्लाइ। ओ ओमफाय आरो लोगोसे बायदि बायदि थाइपिं आरो लोगोसे ओ हाबानि सिजोनाव जोंहा हाबानि कार्ड अर्डार फैयो बेफोरखौबो माने लाफाजोबनाय फ्रायनो माने ओइटि पारसेन्ट खामानिखौ मावनाय जायो आरो माने आंनि
औ औ गासिखौबो मावनाय जाफ्रामो आरो होनबा दिजिटेल दिजिटेल खामानिफोरखौ मावफ्राम जोब
औ औ मावो नोंथां
नोंथाङा जेन नोंथाङा हारसिंना सोरबाफोर दङ
आङो हारसिंनो सालायो नोंथां हारसिंनो आ मेनेज खालामनो हायो बे
आ आच्छा ओफाइ नोंथां खस्थ मोनाना खस्थ जायाना?
खस्थ खस्थआथ जेब्ला कास्टमारा आं ओम गोबां जायोब्ला अब्ला बै समाव खस्थ मानो। दाथ बरथमान इदि खस्ट मोनलायनाय कास्टमारबो जानाय जायाखै माने
आ आच्छा सा ओम नोंथांनिया जेनेबा दा दखाननि बे प्लेस जेनेबा गामि ओनसोलाव ना? ना टाउनफ्राव?
ओ जोंना बियो गामि ओनसोलावनो जेनेबा जोंनाथ ओरै बर ओ बर गामि गेजेराव आरो माने ह औ। बेनिखायनो मा ने एसे खमबो जायो आरो दो माने ओरैनो कास्टमारफ्रा मानो कास्टमार जायो हो ब्ला जोंना मोन फ्रोमबो ओ माने इसे खां जानागोबा आरो लोगोसे मिक्सार माने गलाय मोनदेर ओ आरो हारि हारिसाफोर थानाय जानांगौ आरो दा जोंना बेवहाय माने अ बि बा बर थख थाफैनाय जादों आधनिक बिनि गेजेराव दं आरो आं दा। ओरैजाय जोंनि जायगाया ओरै अरुणनाचल सिमना जायो एसे सिमा खाथ थियाव माने ओरैनो माने रुणचलनि हाज जो ला फोरखौ नुहुरोआ न आरो माने साखाथियावनो।
आतसा आतसा बैयावबो सिमेन्ट सिमेन्टसापरि फोथिं नामा?
चेमोनसाब फोर नङा नोंथाङा बिस्वनाथ आव बिस्वनाथ औ खाना दा ओरै सिब सा पिकनिक स्पितबो दंना? ओ बेनि खाथियावनो जायो आरो
औ आतसा आदसा मोजाङानो नोंथाङा ओ जोबोद मोजां खामानि मावगास सिनो
होम बरथमान मावथदों नोथां हो ओ
आंबो बिदिनो एसेनो फिसा फिनला जब मावो आंबो मावनायालाय
औ बेयाव नों थांङा मा मावो जेनेबा?
औ औ आं दायो फोरोंगिरि हिसाबै माव खामानि मावो।
औ औ औ औ टिचार लाइनार आरोना हा हा हा थिगानो नोथां औ औ फ्राय ओरैनो नोंथाङा दाथ टितचारा मावदों नङा होमब्ला?
औ औ
आंबो मावखांबाय ओरैनो ओ फाइभ इयार्सयानो मावनाय जादो आंबो। माने दखानजों लोगोसे टिचारबो मावफादोंमोन साखाथियावनो प्राइभेट स्कुल थानायलाय आ दायो माने गारथनानै आं माने दं खनाव थानाय थाथारनाय जाबाय आरो। बेनि बेलायाव नोंथांनाव आं मोननैसो कुइसन सोंसै जेनेबा आद जेनेबा ओ ओ ओ जिथनाखि फरायनाय समफ्राव हो गथ'फोरनि साखाथियाव जेनेबा ओ मबेलफ्रा माबाफोर गाज्रि गोहोम खोख्लैदों नामा दा समाव जेनेबा फरायसाफोरनि बेलायाव आरो?
आदसा आदसा दा आङो बेनि फिननायखौ नोरैसो होनो लुगैगोन आरो जेनेबा
औ
ओ दा उन्दै उन्दै गथफोरनि बेलायाव बुङोब्ला आरो मा मबाइल होननाया माखासेनि थाखायथ' मोजांबो जायो ओमफ्राय माखासेनिफ्राय खहाबो लाबोयो बे मबाइला नङा होमबा बयबो मिथियो दा उन्दै बैसो नालाय ओ फरायसा फोराथ' बाहायनो रोंखा यानोखा ओ गावसिनि गोजोननाय इन्टारटेनमेन्टनि थाखायनो बांसिन बाहायनो जुजिगोन दा बेखौ नो जोर होनांगोन बिमा बिफाया आरोना
औ औ
बे जुदि मोजांबाथाय मबाइल बाहायनायाबो मोजां आरो खिन्थु मबाइल जुदि बिमा बिफायाबो जुदि ओ नायनो सोलाबाबा आरोना फरायसाफोरखौ गथ'फोरखौ जुदि नाया बा जेनेबा मबाइला गथ'फोरनि थाखाय जोबोर गाज्रि आरो
औ
थिंयाव ना मा होनो खहा लाबोगोन आरो देहायारिबो लाबोनो हागौ आरो मेलेमारिबो लाबो गोन आरो बिदि आरो दा बे बाहायनायनि सायाव जायो आरो आंनि सानना मोननाय बायदिब्ला
अ माखासे बिमा बिफानि दिथा होनायनि सायावबो सोनारबाय लोगोसे
औ औ औ बेनो दा जों नायनो थाङोबा जोंनियाथ' जोनोम जानायनिफ्राय जुदि गथ' आ एसे गाव हारसिं गेलेनो हानाय जायोब्लानो मबाइल होनाय जायो नामा?
औ औ
औ दा बै मबाइल होना दोननायाव माखासे ग गथ'फ्रा माखासे जेंना सोमजियो आरो ओ जेरैबादि माखासे गथ'फोरानो मा होनो राय्लायनो रोङा राव रोङा जालाङो।
औ
ओ बे राव रोङा जानाया नैबादि जेरैबायदि हमना ला नोंथां ङा जुदि माबा मोनसे इन्टारेस्टिं बुस्थु जुदि नायबाय थायोबा आरो मबाइलफोराव नोंथांखौ थ' सोरबा माथो होयोब्लाबो जेनबा नोंथाङाबो माथो होनो गोसो जानाय नङा आरो राय्लायनोबो गोसो जाया जायो जों नङा होमबा जों राय्लायनो फोरानो माने रायलायनो लु गैया जालाङो आरो दाबै फोरबायदि जेनेबा जायफोर ग थ'आ दाबो राव रोङाखै बै राव रोङै गथफोरनोनो जोङो ओ मबाइलफोरखौ जुदि एगारनानै होबाय थायोबा आरो बिमा-बिफानो गोबां खस्थ खालामबाय थायो होननानै बिमाफोरा गाव खामानि मावनो होना बिदि एंगारना दोनो ना
औ
फोरनि बेलायाव माने जों दा नुदो आरो जेनेबा बांसिन दानि गथ'फोरा बेफोरबायदि माने राव राय रायलायनो रोङि माथो ओंखारि बेफोरबादि गोबां नुदों दों माने दा बेफोरो मोन से जाहोन आरो दा राव रोङिनि बा मोनसे खहा आरो बे
उम साबायखर थाबाय होमब्ला नोंथांनिसिम दिनैनि टपिकआव रायज्लायनायाव बाहागो लाफैनायनि थाखाय नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर
औ औ औ
दे
दे होमबालाय औ दे